खोनादोंना नोंथां?
औ खोनाबाय
नोंथां औ दे जोंहा ओ औ औ खोनाबायना नोंथां? जोहोलावफोरनि सोमोन्दै रायलायनोसै दे ओम नोंथाङा ओरैनो ओ ओ बर'नि नोंथाङा ओरैनो गोदोनि बिर जोहोलावफोरनि सोमोन्दै सोर सोर राजानि एबा जोहोलाव फोरनि सोमोन्दै मिथियो नामफोरखौ एसे फोरमायदो
आङो राजा ना जोहोलाव सोंनो ओ
राजाबाबो जागोन जोहोलावबाबो जासिगोन नोंथां।
आं मिथिनायखौ आं नोंथां खोन्थाग्रोनोसै
औ औऔ
ओ जोंना जों दा जों दा जेराव थायो बेथ' आसाम नोङा ना बि जोंनि मुङा जोंनिया नाथाय बे आसामनिनो ओरैजाय बाहागोखौ ओ खामरुप होननानै सो मिथियोमोन नो, नङा होमबा?
औ औ गोदो
जों बेखौ गोदोनि खामरुपनि जारिमिनाव मि मोनो। दा जोङो खामरुप नि जेला जारिमिन फरायो
औ
होमबा जोङो कामरुपाव सोर राजाया रायजो खुंजेनन्नाय होननानै बुङोब्ला, नोंथाङा दाबायदियाव सोरखौ बुंगोन?
बर'निया आ माबा आंथ' बेखौ बावबायसो।
बावबाय बिदिब्ला खोनासंदो कामरुपखौ रायजो खुं जेननाय राजायानो जाहैबाय महिरंग दानब।
अ उम
रंग दानब होननानै लिरना गालांदों नाराय बे महिरंग दानबा जाहैबाय माबे बरसोमोननो बर'आव बैहा मोनसे मुं दंमोन माइरं राजा
माइरं राजा
बेखौ नाथाय उं जों बर'फोरखौथ' गोदोनि दिनावहाय बिदिनो होनदोंनो बर' होननानै बुंङामोन बे समाव जारिमिनगिरिफोरा मख'नाय बायदिब्ला बर'फोरखौ दानब
औ दानब
म्लेस बायदिसिना मुं दोनलांदोंमोननो खसारि ओमफ्रायसो उनावहाय बरना बरखौ- थ ब्रिटिसासो बाहाय फैजेननाय बायदि होनदोंना बिओससो हरसन ना सोरबा सासे बे बाहायजेनदों उम दा महिरंग‌दानब होननानै लिरना गालांदों बिसोरो जारिमिनाव ओमफ्राय जोंङो महिरंग दानबना बरनि नाम दंमोन बरनि बिनि मुङा जाहैबाय माबे माइरं राजा
माइरं राजा औ उम
टिननिफ्राय शिलं थांग्रा लामायाव मोनसे माइरं हाजो होननाय दंङ हम माइरं हाजोमोन नामा हाजोनि मुङाव ओद थानांगौ थानांगौ
औ द
बे हाजोआवनो बियो थायोमोन जाहैबाय हम
आं बे माइरं राजाखौ एसे खोना संदोंमोन थेवबो आं मोजां माबा मोजां माबा होआखैमोन नोजोर बोआखैमोन बिनि सोमोन्दै उम
जानि उनावसो बरमन साल स्थम मा माबा माबि फाल फोलेरफोरा फै नाथाय जागायजेननायाव राजाया जाहैबाय मा माइरं राजानिफ्रायसो जुरियो
औ औ उम
रं राजानि उनावहाय फैबावो ओ गोबां राजानि नाम दं दैे गेजेराव आं बावबाय जायखिया नरखासुर बिनि गेजेराव सासेया जाहैबाय नरखासुर नरखासुराबोथ बरसोमोन
औ बरसोमोनना उम ओ
औ नारखो होनना बुंङोमोन बरआव नाथाय जारिमिनगिरिफ्रा लिरलायबाय बेखौ असुर उम महिरंगखौ दानाब होनबाय माइरंखौ माइरंआनोमोन नाथाय बिसोरो बुंनो रोङियाव माइरं मैरं मैरं होनबाय मोहिरंग जाबाय गावसिनि ओमफ्राय दा जोंहा नारखो होनो दाना नारखोखौ गावस्रा नोरोग जालायबाय
औ बिसिनाथ फ्रु माबाया सुरा आलदा जायोना बोनो हाया बरनिखौ उम गुबुन हारिया उम
ओमफाय नारख नारखो असुरखौ नारखोआबोथ बरनिनोमोन बर'नि राजायानो जाहैबाय बे सासे बै समावहाय रायजोखौ खुंनाय दाना नारखोनि मोनसे मख'जाथाव खामानिया जाहैबाय मा कामाख्या मन्दिरजों बेहा सोमोन्दो दंमोनलाय
औ
नङा होमबा
मन्दिरखौ एसे गोदो बरफ्रासो फुजियोमोन मायोमोन आदि होनदों खोना
औ औ बेबायदि जारिमिनाव दंङ माने कामाख्या मन्दिरखौ लुजेनन्नायानो नारखोसोमोन होननानै जोंङो जारिमिनाव मोनो माने। कामाख्या मोदायजोखौ सल'नि बायदिब्ला सल'नि बादिब्ला खामायख्या मो दायजोखौ माबाया नारखोआ मोजां मोनदों जाहैबाय।
अ आत्सा ओम
थ' जाहैबाय मोदायजो।
औ औ
बि ओमफ्राय ओ असुरखौलाय बोरै लानो। बे मोनसे आरो मोदायजोआ जाहैबाय। बेहा बिमा बिमाया ओमफ्राय नारखोखौ सानो। माने मानसि फिसा फिसानि महर । बेहा सानो बिमाया फिसाखौ बोरै हाबा खालामनो बेबायदि होननानैबो बुङो । आरो ओरैबो ओरैबो होनो माने देबियालाय बोरै असुरखौ हाबा लानो। बेबायदि मोनसे अबजेकसन बिदि मोनसे जेंना नुजादों आरोखि ।
औ औ
मोजां मोनथारो नालाय नारखोआ कामाख्याखौ दा हाबा खालामनो होननानै खामाख्याखौ बुंबाय थायो बुंबाय थायो। ओमफ्राय दा कामाख्याया बेखौ खालामनो हाया हाबा दा ओ थेवबाबो बेयो मोजां मोनो मोनथारो होनबाय थानायलाय कामाख्याया बेनो मोनसे माबा होबाय आरोखि
औ
खामानि होबाय जे नारखो नोङो जुदि आंखौ मोजां मोनमारोब्ला। आंनि मुङावहाय हरसे नि गेजेरावनो नोङो बेबायदि बेबायदि मन्दिर लुनानै होदो बेखौ जुदि मावनो हायोब ब्लासो आं नोंजों हाबा जागोन बेबायदि मोनसे रादाय होबाय जाहैदों नारखोन नो गेजेराव नों मन्दिर लुनाय खामानि एथ'थ' गोरलै नङा ना होमबा? नाथाय नालाय मोजां मोनथारो माथो खालामनो?
ओम
माथो खालामनो मोजां मोनथारोब्लाथ' आं बे खामानिखौ मावनांगोन बोरै जेननानै थानो आरो राजालायालाय ना जुजिबाय जाहैबाय दाना जुजिनानै हरसेनि गेजेरावनो कामाख्या मन्दिरखौ लुनो होननानै माने बिदिनो फोरजाफोरखौ खौ बुथुमबाय बाहागो रानबाय अबे सोर सासेया गाखोग लांग्राखौ लुगोन अबेया बिथाखौ लुगोन माजों लुग बेखौ फुरा थियारि खालामजोब्बायनो
उम
थियारि खालामनानै हरसेनि गेजेराव लुबायबो लुबायबो लुबाय माने लुखांनोस सेयानो आरोखि लुखांनोसैयानो गोजौनि बाहागोआल'सो दंसैनो । बेयावनो माने मा दाउला गाबबाय नामा? दाज्ला गेसेेरबाय जाहैबाय ओ दाउला गेसे सेरनाय माने माबे गोदोनि दिनाव सोरांनाय आरोना। सोरांनाय दा दाउज्ला गेसेेरनायखौबो सोरनिबा सोरबा बुंनो नागिरो माने बेयो कामाक्या मोदाय जेखौ हाबा होनो गोसो गैयिनि थाखाय। थाखाय बेबायदि सोरबाया फाव फान्दायदों होननानै बुंनो नागिरो सोरबा सोरबा जाथावै खामोन बेखायनो बेबायदि जादों माने लुखांनानैबो लुखांनोसै बे मन्दिरनि थिखिनि बानायनायावनो बिदि जादों होननानै सानो। सोरबा सोरबा बुंनो नागिरो आरोखि दा ओमफ्राय बियो आद्रा जानानै थाबाय। नारखोननि साननाया खामाक्या मोदैजोखौ हाबा खालामनो साननाया फैमाल जानानै थाबाय
होमबा मोनासैनो नारखोआ नार नारखां मोनासैना न' नारखाथ' मोनासै ना
ओमफ्राय बिनि बेसेबांबा बोसोर जुग थांखांनायनि उनावसो रनरनारायनखौ बे कचफोरनिमोन खोमा क कसफोरनि राजानाव ारायन चक्रधरसिंनि फिसाज्लाोन नामा न रनारायनाआ उम बेयो जायखि जाया माबानि कच फोलेरनिमोन आरो ना नरना मफ्राय उना बेयो लुजेननाय माबाया माबासो नारखोसो ओमफ्राय उनावहाय बेथ' आद्रा जानानै थाबाय नालाय बे बेसेबांबा जुग थांखांनायनि उनाव नारायणना मोजाङै बेखौ माबाफिनदों मन्दिरखौ मोजाङै महर होफिनदों आरो ना
औ
खौ हगारनो नागिरो दानिमिनाव नै खामाय खाम देरनि खोथा फै लोगो लोगोन न बायनि मुङा थाब नुजाफैयो बेबायदि आरो बयनाबो आद्रा जाबाय नालाय आबुं महर होनो हायासै बेबायदि सोरबा सोरबा बुंनो नागिरो नैबे खामानि खा मन्दिराव गाखोलांग्रा थाबाय लांग्राया बा नारखो बानायनाय होननानै बेबायदि आरोखि
दाख्लैथ' मेला जादोंमोनना बेयाव कामाख्या मन्दिराव औ आमथि सुवा होन मोनाबा बर'आवब बय सिखौ ना हनाय
उ बोसोर सफ्रामबो जायो बेथ' बोसोरफ्रोमबो जायो बेखौ गोहोनि मोदायजो होननानै मुलुगनि मानसिफोरा फो आसामनिल' नङा आसामनि बायजोनि जोंनि भपनि बायजोनि बिनो गोबां माने हादर हादरमानि मानसिफोरा फैयो गुबुन हादोर गुबुन हादोरमानि मानसिफ्राबो फैनानै बेयावहाय माने नुजाफैयो फोथायनाय गोनांफोरा
औ औ औ नोंथाङा थांफेरबाय नामा ओमफ्राय
आंबो थांखांबाय ओं थांखांबाय आं थांखांबाय
अ ओरैनो मन्दिरखौथ' बर' रावाव थानसालिसो होनदांना
औ थानसालि कामाख्या थानसालिसो होनखायोमोन ना कामाख्या थानसालि बर'आव दाथ' बिसोर मन्दिर होनगोन औ
मालाय गावसिनिसो लाबाय बेखौ गोदो बर'निमोन दा गावसिनि जाबाय बर'फ्रा गोदो जारिमिनाव लिरनो रोङासो जाहैबाय एसेग्राब मानानि बर'नि गेजेराव लेग्रा गैयामोन जेरै इंराज इंराज फासो लिरना गालांदों जेरै मा
माखासे सल' सल' बाथाफोरखौथ' बिसोरसो फैनानै माने लिरना गालांदों होनजायो बेनिखायनो होनजायो माने
सिथलि एन-एन-एनट्रेस नामा होनोंलाय औ बेफोरनो जेरै दा कसारिस बिजाबफोरनि गेजेर
जोंखौ एसे फोजाफैनाय बायदि
औ बर'फोरखौ औ ओम ओम मानि बिसोर लिरनानै गलांनायखायसो जों दा माखासे बुस्थुफोरखौ मोनथिना मोनदों नङाब्लाथ' जों गैलामोन जोंनि गेजेरावथ' लिरग्रायानो गैयाना ओम औ जेरै माखासे बर'फोरनि सार खान्थिनि सोमोन्दैखौ बुंनांगोन थानाय जानायनि सोमोन्दै बुंनांगोन बेफोरखौसो बिसोरो गोदोहाय जोंनि गेजेराव फैनानै बिसोरसो लिरफैबाय' बैफोरखौ थ' जों बोरै मोनफिनबावनो जोंनि गेजेराव बिदि लिरग्रा गैयामोना नै दासो ओम । दा ओरैनो जों खुगाजों खुवाल' खोनानो मोनसैना बिदि
औ औ दाथ' बिदिनो होनजायो। गुबुन जारिमिनगिरिफ्रा लिरलांबाय नाथाय बिसोर लिरलांनायावबो जोंखौ गुबुन गुबुन मुंसो होलांबाय।
औ बिसोरथ' बर'नि नामफोरखौ ओ सुरबोनो हाया ना‌ बेनिखायनो मालाय गावसिरनि माबाखौ माबानानै माबाय ओंखायनो।
होमबा जोंनि रायजलायनाया राजायावनो दंथ'यो ने? जोहोलावफोरनियाव फैथ'वाखै दाबो। ओं
रायलायनांगौबा रायज्लायनांगौबा गोबां दं नामा होनो? ओम जेरै बर'नि आरो बे जोबथा राजा इ आ ओम जोहोलावजो जेरै गाम्बारि सिख्ला थाबायना बिरगोस्रि जेरै जोबथा राजा राजा इ राजाय इरागदाव ना?
सन्द्र'
औ बेखौनो बिदि राजा इराग्दावबो होनोमोन नामा?
इराग्दावखौनो गबिन्द चन्द्रबो होनोमोन नामा? नङा नामा? है नोंगौ बेनोमोन ने?
बेनिखौ बेनोमोनबायदि मोनदों माथो बिनि बिदानि नामा मामोनलाय राजा इरा दावनि बिदानि मुङा?
एखिन मा होनोमोनथाय बावबाय आं जारिमिन फराय बे जों लेखायाथ' दङ' बिजाबा आंनाव।
आं दाख्लैसो बिजाबखौ फरायदोंमोन थेवबो गोसोआव गैगावला आङो। ओम। खोनायाखै मा होनदों?
मोजां खोनायासै नोंथांनिखौ।
दानदो स' जाबाय।
औ दे दे।